द
हेल‌ नोंथां।
हेल अ खोनादों?
औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथाङा? औ औ थारैनो अ नोंथांजों आं मोनसे खनिनो सानदों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिमुनि ओ दाउ, अमा फिनाय नङा होमबा? दा दाउ बर' हारिमुनि बर' आइजोफोरनि दाउ, अमा फिनायनि ओ सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ।
खोनादोंना? औ। औ औ।
दा दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला बेफोर जों बर' आइजोफोरनि एंगारहायि मोनसे बाहागो। जों बर' आइजोफोरा थांना थानायाव राहा लामा हिसाबै जों बेफोरखौ
औ।
फ्रोमबो साफ्रोमबो न'खर न'खर बेफोरखौ जोङो मावनांगौ जायो।
जायो जायो औ।
जों बयबो बर' आइजोफोरा जों अमा फिसियो दाउ फिसियो बेजोंनो गोबां रांबो खामायनो हायो। आरो न'खरफोरखौ जों जौगाहोनो हायो। दा बेफोर खामानिखौ मावनोब्ला जोङो गोबां रांनिबो गोनांथि जायो। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ।
ओनसोलाव बर' आइ खौ जिब जुनार फिसिनानै गावनि जिउ दालांनायखौ नोंथाङा नुबोगासि नो दङ फोरमायनो हागोन ना? औ औ।
ब र' आइजोफोरा न'खराव जों गोबां जिब जिबि फिसिनो हायो । जेरै दाउ अमा हांस सो बोरमा मोसौ बे फोरफोरखौ जों बर'नि न'खराव गासैखौबो फिसिनायखौ नुनो मोन नो बेजों लोगोसेनो जों गोबाङानो न'खर न'खर जों अमा दाउ बेफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोन
औ
औ जोङो अमा फिसिनानै दिनै गो बां न'खर दानायखौबो जों नुनो मोनदो। आरो बेफोर खामानिखौ जोंनि बर' आइजोआल' मावाखै दानि जुगनि गोदान गोदान सेंग्रा बा बर' हौवाफोरा बेफोर खामानिखौ औ मावबोगासिनो दङ'आरो आरो बेजोंनो गोबां रां खामायनाय गोबां थाखा खामायनाय न' लुनाय बायदिसिना गारि गुरा लानाय जों न'खरखौ जौगाहोनाय बेफोरबायदि खान्थिखौ नुनो मोनदों।
औ औ नोंगौ
बेनिखायनो जों गोबां न'खराव बेखौ दाउ अमा फिसिनायखौ माने गासैबो हाबाखौ मावनांगौ आरो
औ औ नों गौ थारैनो सैथो नोंथांनिया औ दा नोंथांमोननिजों ओ मोसौ खौ माबादि फिसिनानै माबादि मा मोननो हायो मोसौनिफ्राय नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
जों मोसौखौ गोबां बर' न'खरावनो फिसिनायख नुनो मोनो। बेखौ जोङो फिसिनानै गोदोनि समावथ' जोङो हाल एवोमोन। मोसौ हालुवाजों जों हाल एवनाय खौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि जुगाव बे फोरबायदि नुनो मोनलिया।
उम नंगौ।
आरो मोसौ गाइखौ फिसिनानै जोङो गोबां फिसा मोननो हायो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोङो गाखेरबो मोनलोङो। औ गाखेर मोननो हायो। गाखेरा जोंनि देहा देहानि थाखाय गोबां गोनांथि। गाखेर लोङोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो गोबां प्रटिन थायो नालाय बेयाव बेखौ जोङो लोङोब्ला देहानि थाखाय मोजां आरो जों मोसौ फिसियोबा गावबा गाव न'खरावनो जोङो गाखेरखौ मोननो हायो। थिग बिदिनो आरो मोसौ खिनि जों हासार बाहायो। नालाय बे मोसौनिफ्रायनो जोङो मोसौ खिखौ हासार बानायनानै गोबां आबादाव जों जाफुंसार जानो नुनो मोनदों।
मोनदों औ औ सैथो नोंथांनिया। दा थारैनो नोंथांनि ओ फ्राय मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। दा आंबो एसे
औ आं नोंथांनाव फंनैसो खोथा सोंनि नों नोंथाङाबो बेबायदिनो इयुनाव माबाफोर ओ फिसिनानै रां आरजिनाय बा न' खर दानायाव सिमां दङ नामा?
औ थारैनो ओ दाव, अमा फिसिनायाथ' जोंनि ओ गोनांथार खामानि नङा होमबा जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां दा थिग बेबदिनो जों गुबुनखौ दिनो ओ दाउ अमा फिनानै गोबां फालांगि खालामनाय मोजां मोजां रांखान्थि आरजिनाय खो जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा थिग बेबादिनो बिथांमोन खौ नुनानै ओ जोंबो गोसोया थुलुंगा खां मोनो बिथांमोननि जा बेफार फालांगि खालामनाय जा जिब जुनार दाउ अमा फि सिनानै जा रांखान्थि खामायनाय एबा न'खर सुफुंनाय एबा न' खरनि गथ' गथायनि सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइजों लोगोसे लानानै जा नां गौ जानाय ओ मुवा बे साद बेफोरखौ सुफुंना होनो हानायखौ फुननानै जोंनि गोसोआबो थुलुंगा खां मोनो जोंनि जा बर' आइजोफोर एबा जोंनि जा बर' समाजाव बेफोर खामानिखौ नुनानै जोंबो गोसोआ जोबोरैनो ए बा थारैनो ओ जोंहाबो मावनो गोसो गुदुं जायो नङा होमबा जायनि जेराव जायनि जाहोनाव जोंहा ओ जाय दाउ अमा फिसिनानै जोंहा गोबां लाबा लाब जानो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ जि जेरैहाय जोंहाथ' गासिबो जिउआव ओ जाफुंसार जानो हा हाजुबा नङा होमबा जेरैहाय साख्रि लानो हा जुबा नङा ओमबा साख्रिनि बेलायावनो बुंथांदों आङो थिग दा साख्रि साख्रि लानो हायाब्लाबो जों हा ओ जे जेन'का जों दाउ अमा फिसिनानैनो नख खर संसार सालायलांनो हायो मोनसे स समायना संसास ओ खुंलांनो हायो नङा ओमबा मोजाङै थिग बेबादिनो जोंहा जेरैहाय ओ दाउ अमा फिसिनानै गेदेर गेदेर फार्म दाउ अमानि बायदि रोखोमनिफ फार्म जेरैहा हाय मोसौ फार्म ओ बोरमानि फाराम बायदि बायदि फिसि नानै जोङो गावनि संसारखौ जालांनो हायो नङा ओमबा नोंथां? औ थिग बेबादिनो जोंहाबो बेफोरखौ बेफोरनि फारसे साननानै जोंबो सम सम गोसो गुदुं जायो जों आंल' नङा जोंनि बर' गासै लाइमोन फोरानो जौगाफु खांनाय बर' लाइमोन सेंग्रा सि ख्लाफोराबो मावबोबाय थानायख खौ जों नुनो मो मोनो नङा ओमबा ओनसोलना ओनसोल लाना ओनसोल खायफा खायफाखौ जोङो बिब्दिनो गोबां मोजां खामानि दाउ अमा फिसिनानै ओ गावनि जिउआव ओ जाफुंसार जानो थांनायखौ जोङो नुगासिनो दङ नङा ओमबा? खोनादोंना नोंथाङा औ औ थिग बेबादिनो बिब थिग बेबादिनो जोंबो गोसो जायो बिथांमोनखौ नुनानै दाउ अमा फिसिनो नङा ओमबा?
उम
दा दाउ अमा फिनायनि फारसे आं जोंनि बर' समाज एबा हारिमुनि फारसे बुंनो थाङोब्ला दा दाउ अमाखौथ जोङो संसार जानायाव जोंनि बर माहारिनि संसार जानायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां जाबायदि दाउ अमा फिना नै बिथांमोना संसार जाबोगासिनो नङा होमबा जेरैहाय
होनोब्ला ओ जोंनि समाजाव दाउ अमा फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय दाउ अमा फिनानै लाबा लाब जानायखौ जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दाउ अमा फिनानै न आवनो आदार ओ जा बेदर मोनजायो नङा होमबा मोजां मोजां बेदर खोनादोंना औ औ जेरै लकेल दाउनि बेदर बेखौ जों नआवनो मोननाय जायो नंङा होमबा औ जों हाथ अ हाथाय बाजाराव बायनो थांङोब्ला गो बां रांनि गोनांथि जाना फैयो नंङा होमबा दाउ अमानि दामफोरा नंङा होम बा थिग बेनि बेलायाव जों नायनो थांङोब्ला अमा अमा फिसिनायनि जों लाब लाबा लाबखौ नायनो थांङोब्ला जोंहा अमायानो जोंनि बर हारिमुनि खाजा नंङा नंङा होमब्ला ओ मोनसे खर्म जे गोथार जुलि जेरैहाय मानसि थैनाय बायदि बायदि गेदेर गेदेर जोंनि बर हारिमुनि खर्मफोराव जोंनो अमा बेदरा गोनां जानानै फैग्रोयो नंङा होमबा खोनादोंना नोंथां औ औ औ थिग बेबदिनो बेफोरखौ जों नुनो मोनो दा बेनो अमा फिनायनि लाबा लाबा बेबो मोनसे बेबो मोनसे जाहोन जाना फैयो नंङा होमबा खोनादों ना नोंथाङा औ अ बेनि अनगायैबो जोंहा अमाखौ फिनायनि लाबा जाहैबाय, ओ फाननानै गोबां रां मोननाय। जों अमा मासेयावनो। जि रोजा नैजि रोजा रोजा जिबा रोजा बायदि-बायदि मोननाय न होनबा नंङा होनबा नोंथां? औ-औ थिग बेबादिनो जोंङो आव अमा फिनायजों लोगोसे अमाखौ जोथोनै लानो रोंनांगोन नंङा होनबा? अब्लासो देरगोन नंङा? होमबा जिब जुनारा जिब जुनारखौ फि फिसिनायजोंल जाया जों। मोजां आदार जाहोनांगोन, मोजां आदार जाहोब्लासो जोंहा जिब जुनारफोरा थाब थाबनो देरनानै जानो हानाय जागोन। फाननो हानाय जागोन। नंङा होमबा? अब्लासो जोंहा रांखान्थिनि मुलाम्फाया अब्लासो फैगोन। जोंहा जेब्ला ओ जिब जुनारनो मोन मोजां आदार एबा मोजां खाजा जाहैयाव देराब्ला जोंहा गावनिनो लस जाना फैयो नङा होमब्ला रांखान्थिनि बेलायाव औ थिग बेबायदि बेफोरबायदि नेमखान्थि आदब खान्थि बाहायनानै जोङो, गोबां बर' आइजोफोरखौ ओ दाउ अमा फिसिनायखौ जों नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां? जोंनि ओनसोलाव औ औ दा। ओ जोंना नोंथां समाबो जानानै फैबाय नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो मोना दाउ अमा फिनायनि गोबां खोथा मोन्थिनो मोना गोसोआ थारैनो गोजोननाय मोनदों। बाय आसा खालामो नोंथांनि समा मोजाङैनो थांथों ।गोजोनथों नोंथां औ‌।